नोंथाङा दि माइ आबादखौ मावाबालानो फाथो आबाद मावो होननाय खोनादों आं नोंथां औ लोगोसे नोंथाङा फाथोआव आबाद मावनायजों लोगोसे माथो हांसोबो फिसियो होननाय खोनादों आं औ हांसो फिनायनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो?
हागोन नों नोंथां ओ खोनासंदो अब्ला औ जेनेबा ओ जों हांसो फार्म बा हांसो फिसिनाय बा हांसो आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो जेब्ला हांसोफोरखौ जोङो मोननै खेथ्रआव फिसियो माखासे मोनसेया जाबाय बेदर फाननाय आरो मोनसेया
ओ बि
दै फाननाय दा मोननैयावबो मुलाम्फा दङ ओ दायो आङो फोरमायनोसै नोंथांनो जोङो हांसोखौ ओ बाजारनिफ्राय बिदै लायनान- बिदै लानानै फैनानै जोङो जोंनि ओ नआव हेसरि होननाय दङ मोनसे हांसो गहोग्रा बेजों कारेन्टनि हेफाजाबाव जोङो बेजोंबो फिसिनो हायो आरो नङाबा जोङो डाइरेक्ट बाजारनिफ्राय गोरलै- गोरलै हांसो फिसाखौबो लानानै फैनो हायो बेनि उनाव मा खालामनांगौ ओ जोङो डाइरेक्ट फिसाखौनो लानानै फैनायखौनो आं खालामनोसै जेनेबा दा फिसाखौनो लानानै फैदो ओमफ्राय जोङो बिसोरनो जेनेबा थाग्रा जायगा बिसोरो बे समाव गोरलै समाव मा आदार जायो बा बिसोरनो बेसेबां ओ बेसेबां दुं-बिदुंनि थासारि नांगौ बेफोरबायदिनि ओ रोखोमाव ओ जोङो बे हांसो थाग्रा जायगाखौ बानायनांगौ आरो दा हांसो ओ फिसिनायाव गोबां मुलाम्फा दङ ओ जेरै जोङो खमबे-खम बेसेन बा खम माबायावनो खम बेसेनावनो जोङो ओ गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो जोङो हांसो दा जेनेबा ओ-ओ द' निफ्राय जि बे मा होनो सप्तानि समाव जोङो ओ बिसोरनो आलादा रोखोमनि जाग्रा फैखायो बेयाव जोङो बेखौ होनांगौ बिनि उनावहाय जोङो ओ जेनेबा हांसोआ एसे देरोबा उम बे आलादा रोखोमनि जाग्रा फैलायबाय आरो बेयाव जोङो बेखौ बाजारावनो मोनो जाहाथे बिसोरो थाब देरो जों न'नि आदार होआलासिनो रासायनारि ओ रासायनारि माबाजों बा हेफाजाबजों बानायनाय माखासे हांसोनि आदारफोरखौ जाहोनांगौ आरो अब्ला बिसोरनि ओ जौनो देरनाया थाब जायो दानिया जे ब्ला हांसोआ देरो अब्ला नोङो हांसोखौ सायख'नांगौ आरो नोङो हांसोखौ बिदै दैहोनो ना ओ जेनेबा बेदरनो फाननो जुदि नों हांसोखौ बिदै दैहैयोब्ला बिसोरनो मोनसे फुख्रि नांगौ आरो बिदै दैहोनायल' नङा जेनेबा हांसोआ आबाद मावोबा
बा हांसो फार्म खालामोब्ला नोंनो ओ बिसोरनो थाग्रा जायगा खाथियाव दैनि मोनसे फुख्रि थाखानांगौ मानोना हांसोआ दैयावबो-दैयाव सानस्रिनो जोबोद मोजां मोनो गेलेनो मोजां मोनो उम जेब्ला हांसोआ दैयाव सानस्रियो बा गेलेनो मोजां मोनो अब्ला बिसोरनि ओ गेलेयो अब्ला बिसोरनि बिदै दैनायनि बिबाङाबो बारायो दानिया नोङो हांसोखौ देरनानै बिदै दैहोनो ना बेदरनि थाखाय बानायनो बे नोंनि सायाव माबा खालामो आरो सोनारो नोङो जाय जायगायाव बिदै दैहोनो बेफोरखौ आर ओ माखासे जोलानि फ्राइ जोला लाफानानै बिसोरखौ आलादा जायगायाव दोननांगौ ओ जाहाथे
बिसोरो बिदैनि थाखाय ओ माबा जानो हायो साखा फारा खालामनो हायो ओ बिनि उनाव नोङो मोदोमनि थाखायल'बा बा बेदरखौ गथायै फाननायबा ओ नोङो आलादा रोखोमनि जायगा बानायना होदो बिसोरनो खौ जमा जमा दोननाङा आरो बिनि उनाव मा जायो उम हांसोआथ ओ बारा बेमार आजार साफ्फानो हाया बेयाव बिनिखायनो हांसो फिसिनाया दाउ फिसिनायनिख्रुय एसेब्लाबो मोजांसिन दा बुंनो थाङोब्ला हांसोआथ' सप्तायावनो जेनेबा नोङो नों नाव ओ सेजौसो हांसो थायोब्ला उम नोङो सप्तायावनो गोबां रोखोमनि गोबां बिबांनि बिदै मोनगोन आरो दा बे बिदैखौ नोङो फाननो थाखाय ओ गामिनि हाथाइ एबा ओ गामि खाथिनि बाजार जाग्रा जायगायाव नोङो माखासे साहा ग ला बा जेनेबा ओ दावदै आरि एवनानै फानग्रा दखानफोरजों रायज्लायहैनांगोन बिदि मा खालामनांगोन नोङो ओइ बिथांमोनखौ होननांगोन जे आंनि आङो एरोखोमनि रोखोम बेबायदि आङो आबाद मावो ओ दा आङो बिनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ नोंथांनिसिम देम ओ बिदि खौरां लानानानै फैदों जाहाथे नोङो सप्तायावनो आंनाव बिदि ओ आंनि हांसोनि दावदैखौ लायोबा आं एथ दामावनो हरगोन बिदि बिदि रायलायनानै जेनेबा बैजों ओ नोङो माबा खोथाखौ थि खालामबोनांगौ आरो अब्ला नोंथांनि फालांगि खालामनायनि लामायाबो गोमाया ओ बिनि उनाव औ जोङो बुंनो थाङोब्ला बिदैयाथ जेनेबा सप्तायावनो गोबां दैगोन अब्ला नोङो मोन दैसे बिदैयावनो हांसोआथ बार थाखा तेर थाखा गाहाम दानि जुगावथ फन्द्र थाखा जाबाय होमबा नोङो गोबां रोखोमनि फैसा मोननो हायो आरो नों बेदरनि थाखायब्ला जेनेबा नों बेदरनि थाखायबा नोङो माखासे हांसो फायखारिफोर दायो जेनबा बद फालांगि खालामग्रा थायो बिसोरजों रायलायना रायलायनांगोन ओ बिसोरखौ मा खालामनांगोन जेनबा नोंसोरनो बुरजा बिबाङाव हांसो नांगौब्ला बा बेदरनि गोनांथि जायोब्ला आंनि नआव लांफैनो हागोन बिदि होननानै माबानांगौ आरो हांसो बेदराथ मे मासे सेयावनो ओ बाजौ गाहाम जरायाव जोङो खमावबो गुजौ गाहाम हरनो हायो थिग बिदिनो जेनेबा नोंनियाव नोङो नोंनि खरस खालामनायाव नैरैजि नैजि रोजासोआनो थांबाय अब्ला नोंनाव सेजौ नैजौ हांसो दं अब्ला नों मासेयाव बाजौ बाजौ बा जायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जायो ओ नोङो थामजि थामजि रोजा ब्रैजि रोजा बिदि नों मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो नों हांसोखौ बुरजा फिसियोब्लाथ से रोजा गाहाम फिसिनो हायोब्लाथ नोङो मासाव ओ माबायावनो बोसोरावनो नोङो गोबां रोखोम जेनेबा नै लाख थाम लाख गाहाम नोङो रांखौ मोननो हायो दा माय माखासे माबा दङ बेनाबो जेनबा बेराम आजारबो थायो हांसोनावबो जायो, ओ जेनेबा आथिं थाबायनो हायै, बा गां माबानाय मेगन बेरनाय दा बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो ओ बाजाराव बा बिदिनो दाउ अमा फिसिग्राफोरनि दखानाव नोङो माखासे मुलिफोरखौ लाना फैनांगौ जायो ओ नों बिसोरखौ थाललाबाय थानांगोन आरो जाहाथे नोंनि हांसो फिसिनाया ओरैनो नस्थ जाया हांसोआ नोङो बाजौ गाहाम फिसियोबा सेजौ गाहामानो थैयो थैनाया बे सैथोआ नोंनि बे जोथो लानाय सायावसो आरो नों मोजां रोखोमनि गियान लानानै मोजां रोखोमनि ओ फरायनानै बा गियान लानानै नोङो हांसोफोरखौ जेनेबा जोथोन लायोबा नोंथांनि हांसो फिसिनायनि बे माबाया गोमाया आरो दा बेबायदिनो हांसो फिसिनायाव गोबां मुलाम्फा दं आं दा बि नो सोलिगासिनो आरो इयुनावबो सोलिगोन आं बेखौ आसा खालामो औ नोंथां सैथो ओ आं बायदि नोंथाङाबो माबा मोनसे खालामनाय जानांगौ ना नोंथां?
गौ आं आंथ दा माइनि आबादजोंनो बांसिन सोनारनानै दं आरो ना नोंथां दाथ खोथिया फोनाय समबो।
अ नोंथां अब्ला नोंथाङा बिनि बागै इसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ नोंथां।
जों मा खालामनांगोन गिबियावनो जोङो जोलैखौ नायगिरना लाग्रोनांगोन आरो जोंनो माबायदि जोलै नांगौ। बा जों मााबे माइखौ गायगोन जेरैहाय रन्जित, सापर, आइजम, बिदिनो बंगबन्धु। बिदिनो बायदि मासुरि बायदि रोखोमनि माइ दं आरो ना नोंथां नोंथाङा बेखौ गिबियाव बासिना लाग्रोनो हागोन माबे माइखौ गायनो बेजों लोगोसे नोंथाङा माइलिखौ नआव दंखायोबा ननिफ्रायबो लानो हागोन बा गुबुननिफ्राय मोनबा गुबुननिफ्रायबो जुदि रावनावबो मोनथाराब्ला अब्ला नोंथाङा फायबो बायनानै माइलिखौ लाबोनो हागोन आरो ओमफ्राय गिबियाव जोङो माइलिखौ दा गिबि बुथुमगोब्राय बेनि उनाव जोङो मा खालामगोन हा हाखौ जों साखा फारा खालामना लानांगोन हाखौ जानला मानला हा गोजौफोरखौ नायोब्लाथाय बा दै दै अरनाय हाखौ नायाब्ला जोङो बेहाय जाया आरो ना नोंथां खोथियाफोरनि थाखाय जोङो समान दै अरनाय हाखौ नायनांगोन गिबियाव मा खालामगोन जोङो एवनानै लाग्रोगोन गिबि एवनायखौ जोङो मा बुङो खारायनाय होनना बुङो नोंथां बे खारायखांनायनि उनाव जोङो बे खारायनाय दुब्लिनि सोरगिदिं सिमा आलिखौ जोङो खदालजों जावगोन आरो जायखौ जोङो आलिफार दाननाय होननानै बुङो बेनि उनावहाय जोङो साननै सानथामसो बेखौ ओरैनो दोनगोन आरो बे आलिफार दानखांनानै बे हा फार्स्ट एव खारायखांनानै बेनि उनावहाय साननै सानथामसो हाग्राखौ सेव खांनायनि उनावहाय जों फिन खेबसेबो एवबावगोन बे एवनायखौ जोङो सामार होनाय होनना बुङो नोंथां बेनि उनावहाय सामार होखांबाय सामार होखांनानै आरो जोङो सामार होखांनानैनो जोङो आलिखौ बा आलि फार दाननाय जि आलि बेखौ जोङो खोनानैबो लाखानो हायो आरो आरोना नोंथां बेनिफ्राय आरो सानथाम सानब्रै बा सानबा बिदिनो सम आरो बोथोरखौ नायनानै जोङो फिन खेबसे एवबावगोन जायखौ जों एवगारनाय होनना बुङो एवगार एवगारबाय जेब्ला एवगारो अब्लाथाय जोङो मा खालामना लायो आलि जि खोनाय बे आलिखौ जोङो फिन आरो खेबसेबो सा सा लिरलाना होगोन आरो जाहाथे आलिया समान आरो नुनायाव मोजां नुयो बेनि थाखाय आरो दैफोरखौ लाबथानो हायो जुदि आलिखौ नों मोजां खोब्लासो बे खोथिया बारिनि दैखौ नोंथाङा लाखिनो हागोन ना नङाबा आलि गैयाब्ला खोथियाव दैयानो नोङा बिनि थाखाय जोङो आलिखौबो खोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों मा खालामगोन जाय खालि जोङो एवगारदों बे खालि जों मा खालामगोन जि जोंनि जोलै बा माइलि बेखौ जोङो दैयाव सोमनांगोन आरो खाथियाव फुख्रि दङब्ला बस्थायाव खाथिनानै फुख्रि बा दंग दङबा दंग जुदि फुख्रि दंग गैयाबा नोंथाङा माखासे बाल्थिं बा खान्थाफोरावनो नोंथाङा सोमनानै लानो हागोन आरो बेखौ सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो हरसे सोमगोन हरसे सोमनानै अख अखानायै बोखांगोन माने हरसे माने जोङो फुंनि जि रिंगासो बा जिसे बा गु रिंगासोआव बिदियाव जोङो सोमोब्ला अखा नायैनि जोङो फुङावनो बोखांनांगोन आरो बेखौ द रिंगासोआवनो बिनिफ्राय बोखांनानै जोङो बे माइलिखौ दसे दैखौ गस
गसरगार होगोन गसरगार होखांनायनि उनाव बे माइलिखौ हायाव लखबग्रोना लागोन लखबखांवायनि उनाव थास' बिलाइ उम ओ बिफांनि बिलाइ
होगोन आरो ओ फाथो बस्थाखौ जोङो खोबनानै होगोन जाहाथे गुदुं जानानै बेयो गाजाया थाबैनो हरो जेब्ला गाजाया हरबाय साननै सानथामनि उनावनो जोंहा गाजाया हरो नालाय बे गाजा हरनाय समावनो जोङो एवहो फिन एवहोसिगोन बे एवनायखौ जोङो फोमोननाय होनसिगोन जेब्ला फोमोनो अब्लाथाय जोङो मा खालामगोन फोमोनखांनायनि उनाव एवगारना एवखांनायनि उनाव जोङो मै होगोन मै होब्लाथाय जोंहा हाया समान जागोन आरो खोथियाखौ जोङो मोजाङै फोनो हागोन आरो नोंथां आरो दैआबो मोजाङै अरगोन बेनिफ्राय फोखा बिदि मै होखांनायनि उनावनो जोङो खोथियाखौ लांफाखागोन बे खालिनो लांफानानै जोङो खोथियाखौ खुबैहैगोन बा गारहैगोन बा फोहैगोन आरो नोंथां खोथियाखौ नोंथाङा बांद्राय गाजाखौ गोलाव गोलाव खालामनो नाङा जाहाथे गाजा गोलाव खालामोबा बे खोथियाया मा जागोन जोंहा खुबैनायाव बा फोनायाव जेंना नुजाथिनो हागौ आरो नोंथाङा खस्थ मोनगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो जि बा जिबा सानसोनि उनाव जोङो खोथियाया माबायदि जादों बेखौ नायहै नांगोन आरो खोथिाया मोजाङै गोजौ आरो गब्लबोनायनि थाखाय जों बेहाय माखासे हासारफोरखो होनांगोन आरो बेनि उनावहाय खोथिया जेब्ला इसे गोजौ जाबोबावबाय बिदिनो नैजिबा थामजि सानसो जाबोबाय अब्ला नोंथाङा मा खालामनो हागोन खोथिायाव फिन खेबसेबाव हासार होनो हागोन जाहाथे खोथिया मोजां जायो
खोथिया हास
सार होनाय लोगो लोगो नोंथाङा खोथियाखौ फुनो नाङा मानो होनोबा खोथियाया गुदियाव मा जायो गलबोयो आरो जुदि फुयो अब्ला बिनिखायनो नोंथाङा मा खालामनांगोन खोथियाखौ हासार होखांनाय उनाव जि जि से बा जिनै स दान माबानि सानसोनि उनाव नोंथाङा खोथियाखौ फुनो हागोन आरो खोथियाखौ फुनानै जि सिगाङाव आं खोन्थाबोनाय जेरै हालेवनाय बे हालेवनायखौ एखे रोखोमैनो फिन बाखि बा माखासे दुब्लिफोराव बा फोथाराव हालेवनानै बे-बेखौ जोङो गायनो हायो आरो नोंथां गायखांनानैबो जोंहा गोबां आदबफोर थाबावो जेरैहाय जोङो गायखांनानै हासार होनाय हाग्रा जायोबा हाग्रा थैनायनि मुलि एम्फौ जायोबा एम्फौ थैनायनि मुलि बिदिनो माखासे जा हासारफोर जेरै रासायनारि हासारफोर पटास बिदिनो गोबां दं गावबा गाव आलादा आलादा थायो आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो होनांगोन आरो लोगोसे गोबोर हासारखौबो जों होफानो हायो बेनि उनावहाय जोङो खोथियानिफ्राय माइ मोनगोन बिदिनोसै नोंथां माइखौ जोङो गासै थाम बा ब्रै दानसोनि गेजेरावनो मावनानै मोननो हानाय मोनसे आबाद आरो नोंथां माइ आबाद मावनानैबो जोङो गोबां नखरफोरानो जिउ खुंलांगासिनो दं नोंथां। औ माइ बु माइ बुङोब्ला माइआ जोंनि आसामनि गाहाय आबाद आरो नोंथां।
नोंथांजों बिदि सावराय मोनना जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां। आसा खालामो इयुनावबो जों बिदिनो सावरायनो मोनबाय थागोन आ